हेल' हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
औ दा आङो ए एसे लामायाव दं नोंथां गरम बोथोरनि। लामाथिं एसे बेरायग्लांदों।
नोंथांनि खबरा मोजां ना?
औ मोजां।
औ ओ नोंथां ओ गिबि गिबियावनो मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय गिबियाव।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
दा आं नोंथांनिसिम ओ फन बुहरनायनि गुदि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा नोंथांनियाव आं फंनैसो बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हा गोनना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ दा बाथ्रायानो जाहैबाय ओ जोंनि आबहावानि सायाव आरोना। दा आथिखाल समाव गोबां आबहावायानो गुबुंले जानो हमदोंसै नङा होमबा।
औ नोंथां
मानो होनोब्ला बिफां लाइफां गिदिर गिदिर आरो गारि मथर बायदि बायदिफोरा बांसिन जानो हमदोंसै।
औ औ नोंगौ।
बेनि जाहोनावनो जोंनि आबहावाया सानफा एफा गुबुंले जालांगासिनो दं आरोना।
औ औ नोंगौ नोंथां।
ओ जेरै गा ओ मानसिफोरा गावनि आंखालथिखौ सुफुंनो थाखाय दंफां लाइफांफोरखौ सानफा एफा सानफ्रोमबो दानफायगासिनो दङ'।
औ नोंगौ
जेरै ओ काट, टेबुल, फानिसियार आरांगा, मासि बे बायदि बायदि बानायनो थाखाय गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ हाफायगासिनो दं। आरो बेनि थाखायनो जों हां लानायाव दा उसु सुबिदा मोनो आरोोना आबहावाया गुबुंले जानायनि थाखाय।
औ नोंगौ नोंथां।
लोगोसेनो जोंनि जा आबहावायाव सानफा ए ओ गारि मथर बांगासिनो दं।
औ
ओ बेनि जाउनावनो जोंनि आबहावाया उम आबहावानि जा बार बेयो गुबुंले जालांगासिनो दं आरोना।
औ औ नोंगौ।
जेरैबायसा गारि मथर सालायब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय उम गुबुंले उखुन्दैया बाराव
औ
बाराव थाङो आरोना।
औ औ
बेनि थाखायनो बे बारा गुबुंले जानो हमदोसै। आरो बे गुबुंले बारहावाखौनो मानसिफोरा लानानै बेराम आजार जानो हमदोसै दासान्दि आथिखाल समाव।
औ औ
बेबायदिनो बेरामनि हारा बांसिन जालांगासि दं आरोना आबहावा गाज्रि जाहोन जानायनि थाखाय।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा।
औ हागोन नोंथां।
बुंलाय।
ओ। आथिखाल मुगायावथ' गोबां जायगायावनो आबहावानिया गुबुंले जानायनि जेंना सोमजिदों ओ आथिखालाव अरनबारि फोजोबस्रांनाय बा न' बां लुनायनि जाहोनाव मानसि सुबुं एबा सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव अरनबारि बा हाजो हालाफोरखौ सेफायनायनि जाहोनाव गोबां बिफां लाइफां दाफायनायनि जाहोनाव जोंनि बारमण्डलनिफ्राय अक्सिजेना खमायलांदों आरो कार्बन डाइ अक्साइदआ बारायगासिनो दं
औ औ।
बेनि जाहोनाव जोंनि बिदुुंआबो बांबोगासिनो दङ
औ औ
बे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावनो जोंनि ओ हिमालय हाजो बा ओ आर एन्टारटिका बायदिसिनायाव थानाय ग्लेसियार बा बरफफोरा गलिनानै ओ लैथोनि दै बिबाङाबो बांबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव दैबाना दा हा गिसिखोनाय बायदि सोमजिदों आर ना नोंथां
औ औ।
दा ओ ओ बे बांसिन ओ दा जोंनियाव सुबुं माहारिया गोबां सुबुंफोरानो टाउन सहराव थांबा गोबां गारि मथर सलायो
औ औ
नंगौना
औ औ नंगौ
बे गारि मथरा ओ थावजोंसो खारो नालाय
औ खारो खारो
बे थावजों ओंखार बे ओ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय थुंनाया बा बे थावा खामनानै ओंखारनाय बारहावाया ओ जोंनि हां लायोबा सुबुंफोरा गोबां मानसियानो बेमार आजार जानो हायो आरोना
औ औ बेनि गेजेरावनो आं फंनैसो बुंनो सानगोन आरो
औ औ
जेनेबा जोंनि जा जोंनि आबहावायाव गुबुं गुबुंले जानाय गाहाय मोनब्रै रोखोमफोर दङ आरोना
औ
जेरै बार मण्डल दै मण्डल हा मण्डल बेफोरबादि गोब-गोबां दङ आरोना जेरै गोसा ओ जोंनि हाया जेरैबायसा हायाव जोङो आबाद मावोब्ला बेयाव बांसिन बिबांनि रासायनारि मुलिफोर बाहायो नङा होमबा आबादफोराव
औ नंगौ
आरो बे रासनारि मुलिफोरानो हाखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ आरोना रासायनारिनि मुलिफोर बाहायनायनि जाहोनाव बांसिन
औ औ
आरो बेनि बेनि अनगायैबो दा बुंनो थाङोब्ला गोबां गिदिर गिदिर कल खारखाना ओंखारदों नङा होमबा दा दासान्दि समाव
औ नंगौ
आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय ओ गाज्रि बिस गोनां दैफोरखौ ओम दैमायाव गारहैयो आरोना दै
औ औ
बेनि जाहोनाव दैमानि दैफोरा सानफा एफा गाज्रि जालांगासिनो दं आरो
औ नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे कल कलखारखानानिफ्राय ओंखारनाय जा उखुन्दै
औ।
बे उखुन्दैफोरा बा जोंनि आबहावानि जा गोग्गो बार बेखौबो गुबुंले खालामगासिनो दं आरोना कलखार खानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा
औ औ।
बेजों लोगोसेनो ओ जा जोंनि दै गोग्गो दै गोग गोदैफोराव गोबां जेरै ओ दासान्दि समनि सुबुंफोरा जा गावनि गारजा मुवाफोरखौ अ दै आवनो गार हरो।
औ औ।
बुंनो थाङोब्ला बे गारजा मुवाफोरखौ जोङो हाखौ हाखर जावनानै बेयावसो गारनानै फबना दोननांगौ नङा होमबा?
औ औ।
बेबायदिसो खालामनांगौ उम बेनि सायावबो नै गोबां बाथ्राया नुजाफैयो आरोना।
औ।
आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बा जुनखौ आबहावा सान हिसाबै फालियो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ।
औ मिथिगौ।
बुहुम नाङैनो बे सानखौ ओ आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो। आरो बे सानखालि जोङो फांफा फांफा बिफां गायो नङा होमबा?
औ।
बेखालि ल' जों बिफां गायबा जानाय नङा सानफ्रोमबो जों गायनांगोन फांफां फांफायै। जुदि जों बिफां फांसे दानोबा जों बिफां फांथाम गायनांगोन आरो।
औ।
हमना ला नै फांनै दंफां गायबा फांद' गायनांगोन आरो बेनो बाथ्रा या थै अब्लासो जोंनि आबहावाया गोग्गो गोथार जेनेबा हां लानायफोरा अक्सिजेनफोरा जोंनि देहायाव मोजाङैनो मोनो। देहाफोरा थागोन आरो अक्सिजेन मोनोब्ला नङाब्ला जों जोंनि बे आथिखाल समाव एसे गोब्राब जागोन आरो आ थांना थानायनि थासारियाव। नंगौना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
नंगौ। नोंथांनि ओनसोलाव दा थासारिया माबायदि आबहावानि थासारिया?
दाथ' आङो गामियाव थायो नालाय
औ।
जोंनि ओनसोलाव बारा बिदि बारहावानि बारा गेब्रेंनाय नुनो मोना।
औ औ।
नाथाय बांद्राय खरान जायोबा थुला बाला बांद्राय अखा गैया जायोब्ला थुला बाला बांद्राय जायो आरोना नोंथां।
औ औ बेखौ गामि ओनसोल बांसिन गुबुंले जानायखौ गामि ओनसोलनिख्रुइ नोगोर ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो आरोना दासान्दि समाव
औ-औ
मानो होनोब्ला दासान्दि समाव टाउन ओनसोलाव गामिनि ख्रुइ गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर दङ गोबां गिदिर गिदिर कलकारखानाफोर दङ इन्डास्ट्रिफोर दं आरो न'
औ-औ
नङा होमबा
नंगौ
बेनि थाखायनो जोंनि बारहावानि दुंथाइफोराबो बांगासिनो दङ दा गामि ओनसोलफोरावबो खायफा खायफा गामि ओनसोलफोरावबो दा ओम ओ दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै इडासट्रि इन्डासट्रि लुनो हमदोंसै नङा होनोमबा कलकारखाना
औ-औ नंगौ
बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बेखौ होबथानायाबो गोनांथि मानोना जुदि गासै जोंनि ओनसोलनि गासै बुहुमाव जुदि कलकारखानाफोर जाहैयो अब्ला जोंनि बुहुमानि बारहावाया गुबुंले जाजोबगोन गोसोम
औ-औ
नोंगौ ना
औ-औ नोंगौ
बेनिखायनो बेनि फारसे नोजोर लाखिनाया जोबोर गोनांथि आरो
औ
ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
होनबाय आंनिसिम बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय
लोगोसे जोबथियाव आं नोंथांनिसिम मोनसे बाथ्राखौल' बुंनो सानगोन आरोना
औ
नोंथाङाबो जेन बारहावाखौ मोजाङै लाखियो मोजाङै जोथोनै लाखियो
अब्लासो जोंनि थांना थानायनि जा बारहावा बे बारहावाया गोग्गो जानानै थागोन आरोना
औ-औ नोंथां
जोबथियाव आं बेखौनो बुंनो सान मोनगोनदि ओ नोंथाङा गोबाव सम होनायनि थाखाय गोबां रोजा रोजा साबायखर
औ-औ नोंथांनिसिमबो
दा नै जोंनिया समाबो सफैबाय नालाय जोबथि समाव दा नोंथां नोंनिसिम गोबां आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा सााबाफर बावहरनाय थाबाय आरोना
औ नोंथां
नोंथाङा जोबथियाव मायबाफोर बुंनो सानगोन नामा
आंखौ बेबायदि ओ फन खालामनानै ओ बिबुंथि लाखिनो बा एसे सोंबोबाय बेनि सोमोन्दै बुजायनो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो साबायखर बावहरबाय नोंथां
औ-औ नोंथाङा बे बे आं फन खालामहरनानै नोंथांमोनखौ जे बोसोन होबाय बेखौ नोंथाङा मोजां मोनदोंना?
औ मोनदों आंबो
उम
नोंथांनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाहरबाय होनबा न'।
औ नोंथां।
दा जोंनि नै समाबो सफैबाय जों दा लाखिनायसै आरो ना। ना मा बुङो नोंथां?
ओ औ नोंथां गोजोन्थों।
लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरगोरनाय थाबाय आरो ना।
औ औ
नोंथांनि जिउआ जाहाथे गोलाव जायो बेनि थाखाय आबहावानिसिम मोनसे साबायखर बावाहरनाय थाबाय।